औ खोनादों मोजाङैनो दं नोंथां नोंहालाय
आंबो मोजाङैनो दङ
ओ ओमफाय जाखांबाय नोंथाङा
जानायाथ' जाखांथ'वाखैमोन नै संगासिनो दङ
ए आंहाबो दासो जाखांदों जाखांनानै जिरायदों लांगोनायाव
मा मा ओंख्रि संदों मोजां
ओंख्रिया ओंख्रिया थारुन नासोमोन नोंथां
औ नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो आमफ्राय
आंथ' ओंख्रिखौ नारजि अमा अनला अमा आरो मेवाइ अमा गोथाव मोनो आरो आं नोंथां
अनला
औ
अनलाजों माजों
अनलाजों अमाजों
अनलाजों अमाजों
औ नोंथां
दाउजोंलाय जानो मोजां मोना
दाउजों सबायजोंसो जानाय जायो बांसिन
आतसा होमब्ला नोंथाङा मा मा ओंख्रि मोजां जानो मोजां मोनो बेखौ मारै सङो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ खिथाजागोन नोंथां ओ नैबे अनलाखौथ' जाहैबाय फास्टखौहाय मा खालामगोरो अनला जायोबा अनलाखौहाय ओरै ग्रेन्डाराव उनग्लि गोरनाय जायो आरो पाउदार बिनि उनावहाय बिखौहाय दैजों ओरै गलायनानै मोनसे रस बानायो आरो आरो बिनि उनावहाय मा खालामो ओरै सारायावहाय दैजों ना जुदि नोङो बेदर होयोब्ला दाउफोर एबा अमा होयोब्ला बेदरखौ एवगोरनो हायो आरो बेदरखौ एवनानै जेब्ला बेदरा खावसे मोनो अब्ला मा खालामो दैखौ एसे बुरजा होयो आरो दैखौ होनानै गोदौग्लाबहोबाय गोदोबग्लाबहखांनानै जेब्ला दैया एसे गोदौयो अब्ला बेवहाय ओरै हालदै बायसिनाखौ होखांजोबनानै मा खालामो संख्रि बायदिसिनाखौ होखांजोबनानै बै जों जे सिगाङावहाय अन देग्लियाखैमोन होमबा रसा
औ
बेखौहाय बै दै गोदौनायाव होनाय जायो आरो बेनि उनाव जबजासिम बै ओंख्रिखौहाय दोननाय जायो दसे ज जबहोबानो मा जायो मोनसिगोन आरो ब अनलाया बेनि उनावहाय मोनहां जाबा खारै होनाय जायो खारै होनानै आरो जोबनायावहाय गंगार दुन्दिया बा दुन्दिया बा हाइजें बिलाइफोर होनाय जायो बै अनला ओंख्रियाव
औ जोबोद मोजाङानो औ नोंथांनि फोरमायनायावनो आं गोथाव बायदि खोनाखाबायमोन
औ आरो आं नोंथांनाव सोंनो सानदों जे नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो
आंबो बिदिनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौनो बांसिन गोथाव मोनो सबाइ दाउ आरो अनला मेवाय बा दाउ होदेरनाय आरो नारजि अमा सबाय साम' बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो आंबो बांसिन जानाय जायो गोथाव मोनो आरो एम्फौ लाथा बेफोरखौ जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आंबो सबायजों साम'जोंखौ माबोरै सङो बेखौ फोरमायनोसै औ गिबियावनो आथिखालावथ' दैसाफ्राबो दैमा दैफ्राबो खाथियाव गैला नालाय साम'फोरनि एसे अनजिमाफ्राबो एसे खमायलांनो हमबाय आथिखालाव दा बेखायनो जोंनि खाथियाव बिदि साम' मोजां मोननाय बा साम' खनबानो मोननाय बिदि दै दैबो गैला नामा नालाय बिदिनो गुबुन दैनिफ्राय खननानै जाय हाथायफ्राव फानफैयो ना बेखौनो बांसिन बायनानै जानाय जायो आथिखालाव ओमफ्राय बिदिनो बायनानै लांसै लांनानै दसे सोमहाब सोमनानै दोननांगौ आरो दैयाव ना अब्ला मोजां जायो माने साम'आ खिगारोब्ला मोजां जायो खन गोदानावनो जुदि साम'खौ संनानै जायोबा एसे हा मेखे मेखेबा बाला मोनजायो नालाय बेखायनो एसे साम'खौ दैयाव हरसेसो सोमनानै दोननांगौ बिनि उनाव साम'खौथ' दाखोनखौ गाराबा जाजाया नालाय बै दाखोनखौ गारनांगौ गारग्रोनांगौ बिनि उनाव बे खिथुखौ दाननांगौ जायो नङाबा साम'आ गया नालाय फिथुखौ दानस'बासो साम'आ गयो ओमफ्राय बिदिनो साम'खौ मोजाङै मानजिदो आं माने साम'खौ गोजों जाजासिम साम'नि बे मैलाया सानि मैलाया खारजासिम ओरैनो गोखैफोर होयोबा लेबुफोर होनानै सेबनानै जुदि साम'खौ फुयोबा थाबनो मैलायाबो खारो आरो गोजोंबो जासिनो नालाय ओंखायनो आं लेबु एसे होयो बिनि उनाव सबायफोरखौ रुनानै लादो जेन'बा दा आथिखालावथ' गेसावनो संनाय जायो नालाय ओंखायनो कुकारबो बाहायनाय जायो नालाय ओमफफ्राय दा कुकारावनो साम'खौ सबायखौ रुनानै लादो खारै एसे होनानै रुनानै रुइजासिम रुदो बेनि उनाव आरो बे दाननानै दोननाय साम'खौ बा जगार खालामनानै दोननाय साम'खौ एवग्रोदो जेरैहाय जोङो ना बेदर बेदरफोरखौ जों जेरैहाय एवो बेबायदिनो साम'खौबो एवनांगौ सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि एसे होनानै बा सामब्राम गुफुरफोर होनानै एवनाय जायो बि उनाव साम'आ साम'खौ एसे दै होनानैबो एसे फोमोनग्रोनानैबो लाजायो आरो ओमफफ्राय बिनि उनाव खारैखौ खारैजों रुनाय बे सबायखौ होसनबाय होसननानै ग्लाब ग्लाब गोदौहोबाय साहा जुदि संख्रि बा खारैफोरखौ एसे नायबाय नायनानै खारैखौ नाङाखैबा होफिननो हायो जेबो नङा बिनि उनाव ग्लाब ग्लाब जेरैहाय गोदौबा गंगार दुन्दियाफोर बिदिनो दुन्दिया होनो होबा मोजां जायो माने मोदोमो मोजाङै ओरैनोथ' खारै ओंख्रिफ्राव गंगार दुन्दियया गोथाव जाथारो बेखायनो गंगार दुन्दियाखौनो आं बांसिन होयो बेनि उनाव जुदि गोदौनानै दैया जबोबा माने जानो गोथाव जायोब्लानो बेबायदिनो संनाय जायो आरो
औ नोंथां जोबोद मोजां फोरमायबाय नोंथाङा सबाय साम'खौ बोरै सङो आंथ' सबाय साम'खौ जाबाबो मानिे बारा मिथियामोन आरो साम'खौ मानिे साम'खौ आं दानफेराखैबो सायफेराखैबो नालाय एखमबा बाजाराव मोनबा दानखानाय लाबोयो दा नोंथाङा बोरै बोरै सङो बेखौ खिथाबाय मा होयो मा मस्ला होयो मा होयो बबे समावहाय खारै होयो बेखौबो खिथाबाय जोंनियाव खारैखौ होनाय जाबावासोमोन जोंनियाव माखौ होयो सदा खौसो बाहायो आरो बांसिन
आथिखालावथ' बयबो सदाखौनो बांसिन बाहायो मानो होनबा खारैफोरखौनो बानायनाय जाला नालाय सिगांफ्रावसो आरो खायसे खायसे सुबुंफोरनि न'खरफ्राव दाबो बानायो खारैखौ
औ
सबायनि खायसेया सबाइ आबादफोर बानायोना बेसर आबाद बा सबाइ आबादफोर जुदि माबायोब्ला खालामोब्ला दा बे सबाय फुनाय बा बेसर फुखांनानै जेला सबाय बेसर बै खौ माबाखांनानै बे साबा थायोना बिफांफोर साबा जेरै बेखौ फोराननानै आराम सावनानै हाथ'फ्ला बानायनानै ओरै थननानै दोनो बिनि उनाव जेब्ला जानो थाखाय नांगौ जायो अब्ला बेखौ दैयाव सिफ्र्लुनानै सगारनांगौ जेन'बा जि गोबाफोर होनानै दैखौ हगारहांगौ बे सानि साबाखौ सायावनो दोननांगौ बेबायदि खालामनानै दाबो खायसे खायसे सुबुंफोरा खारैखौ ओ दिहुनो आरो खायसेया थालिर थालिरनिफ्रायबो बानायो जायहा थालिर बिफांफोर मेरला दङब्ला बिसोरो बे थालिरनिफ्रायबो खारैखौ बानायो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थालिर बा गोबां रोखोमनि मुवाफोरजों बा बेसादफोरजों। खारैखौ बानायनाय जायो बिफां लाइफां बिदिनो आरो ओ नोंथाङा सबायाइ सबायाथ' बे जेनबा सामजों संनायखौल मिथिबाय नोंथाङा। साम लादायखौलाय मिथियोना मिथिया नोंथाङालाय?
साम' लादैखौ मिथियो मिथिनाया ओमफाय बेखौ बांसिन जोंहा मैथा बांगालजों एवनाय जायो आरो।
औ सामखौथ' ओरैनो लादायखौथ' एरख' बाबो जायो। एरख'नानै साफा दाखोन गारनानै साफा बै मेगन बायदि थायो बेखौबो गारनांगौ। बेनिफ्रायनो आराम मोजाङै फुनानै संख्रिफोरजों एसे सारनानै फुनानै मैथा बांगालफोरजों, बो जाजाबाय ओरैनो फाजाबो जाजायो। गोथावनो जायो साम' लादायाबो।
बेबायदिनो गोबां ओंख्रिफोर दङ मेवाय औ मेवाइफोराबो बिदिनो अनलाजों जानायनि अनगायैबो, ओ आसारफोरबो बानायनानै दोनो आथिखालावथ' गोबां आसारफोर बानायसै नङा होमबा?
औ
ओरै दाउ बेदरनि अमा बेदरनि बेफोरनिबो आसार बानायसै सामब्राम गुफुरनि। बेबायदिनो माबायाबो मेवायाबो आसार बायनानै दोनजायो। ओ मोननै रोखोमनि बानाय जायो बियो मोनसेया। ओ रुदबनानै औ ओ सोनानै दोननाय स बानलु मस्ला बायदिसिना होनानै थाव होनानै आरो मोनसेया ओरैनो हानानै। गुवार-गुवार हानानै बेखौ फोराननानै भयामाव सोनानै दोननाय जायो ओ बे बेखौबो जुदि नोंथाङा उन समाव ओ मा नो बेदरफ्राव दाउ बेदर अमा बेदरफ्राव होनानै जायोबा खैसिब-खैसिब होयोब्ला गोथाव जायो।
नोंगौ नोंथाङा हेलौ
औ खोनादों नोंथां
ए खोनादों औ खोनागासिनो आंबो। नोंथाङाथ' जोबोद मोजां-मोजां खिथाबायलै ओंख्रि संनायखौ। आंबो एबार नोंथां होननाय बादिनो संनानै नायनायसै न'आवहाय। नों औ नोंथां होननाय बादिबाथ' आं जोबोर गोथाव जागोन बादि मोनदों आरो नोंथांनि
गोथावानो जाखायो बिराद गोथाव जायो नोंथां।
सबाय
नोंथाङाबो संनानै जानाय नायनो हागोन बेबायदिनो।
औ खारैखौबो खिथाबाय नोंथाङा खारैखौबो आं एबार न'आवनो बानायनोसै जोंहा बाजारावसो बायनांगौ जायोमोन आरो सम-सम एखमबा मोना नालाय जोंनावहाय ओंखायनो बांसिन सदाखौ बाहायो आरो ओंखायनो एबार खारैखौ खारैजों संनायसै एबार सबाय साम।
दे अब्ला नोंथां दोन्थ'नोसै।
दे